औ हेलौ
औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांङा फ्रियावनो दं नामा?
औ आंथ' दा फ्रियावनो दंथ'यो ओरैनो।
अ। बिदिब्ला आंङो नोंथांनाव फंसे बाथ्रा सोंसै नोंथां
औ। सोंजागोन नोथां।
औ दैलां ओ नोंथांङा दैलां बोथोरनि बागै एसे सावरायनानै होनो हागोन ना?
हागोन हानाय आलाय।
दे औ। दैलां बोथोराव बोरै बोरै खेथिफ्रा बोरै बोरै थिखोलांखो बेफोरनि बागै। एसे सावरायनानै होदो नोंथांङा।
ए समाय। अ। बोथोराव बेखौनो माइ गायनानै सोलि खिथानोसै आरो।
औ दे।
अ। ओरैनोथ' माइ गायगोरनोबा खोथिया नांगोरगौ। खोथिया फोगोरनांगौ जायो आरो।
औ नोंगौ।
जोंङो खोथियाखौ फोनायनि सिगां माइखौ साननै सानथामसो दैयाव सोमगोरनांगौ आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
सोमखांनानै सानै सानथाम सोमखांनानै बोखांनानै बेखौ हायाव लखबनानै थास' बिलाइजों न माबा गजों खोबनानै दोनो आरो। ओमफ्राय
औ।
हरनैसोोबख गाज्रि एसे ओंखारबाथाय
हाजाया एसे गोलाव गोलाव जाबाथाय बेखौ फैयो आरो। हालेवना हालेवनानै ओ। ओं दुब्लियाव हालेवनानै मोसौफोरजों हालेवग्राफ्रा मोसौजों हालौवबाय। ट्रेक्ट'रजों हालेवग्राफ्रा ट्रेक्टरजों हालेवनानै फैयो आरो।
औ।
ओमफ्राय खोथिया फोखांनानै बिदिनो मास मोनसेसो थानानै एबा बिस दिन पसिस दिनसो थानानै फुयो आरो।
उम
नाय फुनानै बिदिनो सोरबा सोरबा आमथिसुवानि सिगां गायो सोरबा सोरबा आमथिसुवा बायनानै गायो आरो।
औ
बिदिनो फार्सट आव हालौग्रोयो आलि दानो आलि खोयो ओमफ्रायसो बिनि उनाव फुनानै गायो आरो।
औ
गायखांनानै गायखांनानै बिदिनो सोरबा सोरबा गायनायावनो लोगो लोगो हासार सारखायो। सोरबा सोरबा आरो गायखांनानै एसे लावहां लावहांबाथाय होयो आरो।
औ नंगौ नामा नोंथां।
औ बिदिनो सोरबा बोरि जायगायाव गोरान खेथि मावग्राफ्रा गोरान खेथिखौनो मावबाय थायो।
ओमफ्राय जोंनि दलहा जायगायाव माइ गायग्राफ्रा माइ गायो आरो।
औ नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथांमोनथिंलाय बोरै बोरै गायो एसे फोरमायना होदो?
ओह औ नोंथा जोंनिथिंबो बिदिनो गायो नों जेरै फोरमायदों बेबायदिनो। जोंथिंबो खोथियाखौ बिदिनो जोंनाबो दैयाव सोमग्रोयो फार्स्टआवहाय। ओमफ्राय सोमनानै बिदिनो साननै सानथामनि उनाव बोखांनानै दसे बिखौ खोबहाबना दोनथ'यो आरो गाजा बिरनाय बायदि। ओमफ्राय बेखौ गाजा आराम बेरहोखांनानै उनाव दुब्लिखौ आरामसे दोखो दोखो एवग्लिना लानानै फोयो आरो।
औ।
औ फोनानै बिदिनो एसे गोबावसो खिलि होनानै बिदिनो मास मोनसेसो लायो आरो नोंथां जौ होनो थाखाय
औ
गोजौ जानानै एसे गोरा जाबाथाय बेखौ फुसिगोन आरो ओमफ्राय फुनानै बेखौ गायनो थाखाय दुब्लिखौ एसे फोमोननानै लासिगोन खेबथामसो हालेवो आरो जोंना बिदिनो मोजां दुफु दुफु मोजां गायनोबा माइफ्राबो मोजां जायो नालाय नोंथां।
औ औ
ओंखायनो एसे मोजां दुफु दुफु एवनानै बेखौहाय खोथिया फुनायखौ गायसिगोन गायनानै
औ
आरामनो बेखौ गायखांनायनि उनाव सोमखोर सोमखोर जाहोयो आरो मोद' मोद'नो
औ
औ एसे एसे एसेसेंग्रां सेंग्रां गायनांगौ जायो आरो नोंथां हा लायै हा माने दलहा हाफोरबाथाय एसे गेसें गायनांगौ जायो नङाबा
द'
माइ बिदाङा एसे गुसुं गुसुं जायो नालाय बिफाङाल' एसे ग्रौ ग्रौ जासिगोन ओमफ्रायो फिथाइआव एसे खम जाहैयो आरो
एह
औ बिदाङा गोलाव गोलाव जायो गेसें गायनानै होयोबा रग' रग' जायो माने माइ फिथाइयाबो थेफा जाया आरो ना नोंथां
औ
औ बेखिनियानो ओमफ्राय आरो बोरै हाफोरावहाय एसे खाथि खाथि नांजाब नांजाब गायनांगौ जायो आरो खाथि खाथिनो गुबुं गायनांगौ औ
औ
उम बेयावहाय हासारा खम जायो नालाय बोरि हायावहाय औ हालायैहा नोंथां। माने बोरि हायावहाय हासाराव खम जायो नालाय बालासिया जायो नालाय बेनि थाखायनो दैफ्राबो एसे खम जायोना थाब थाब राथाबनायनि जाहोनाव बेबायदि जायो ओंखायनो माइखौ एसे खाथि खाथि गायना होनांगौ जायो।
होमबासो बोरि हायाव माइ फिथाइखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। ओ नोंथांमोननि थिंजाय मा मा खोथिया जायो नोंथां?
ओरैनोथ' जोंथिंजाय दा सोलिबाय थानायानो रनजितखौनो बांसिन गायो।
औ नंगौ नामा नोंथां।
ओं माइब्रा ओमफ्राय जोसा
औ।
बयबो माइ फिथाइखौ मोजां मोनो होननानै बे मासुरि खोथिया ना मा होनो?
औ।
माइ बिदाङा बुरजा बुरजा ओंखारोनो माइ फिथाइया
औ नंगौ नोंथां ओंखारो।
बेखौ बोरिबाबो दलहाबाबो माइआ बांसिन जायो होननायखाय माने मानसिफ्रा दा बेखौ बांसिन बिनि गायस' सोजोबदों आरो गोदान ओंखारनाय हिसाबै माइ फिथाइाबो बुरजा बुरजा जायो होननायखाय
औ। माने माइआबो बिराद अजन जायो नोंथां बेखौ गायोबा।
औ माने फानग्राफोरा मोजां आरो अजन जानायखाय।
औ लाब थायो आरो।
औ औ। हा बोरिबाबो माने माइ फिथाइया एसे मोजां जायो आरो बेयाव बे खोथियाया।
औ।
ओंखायनो बांसिना ओम बांसिनानो बेखौ गायनाय जायो नोंथां जोंथिंजाय।
उम।
खौबो गायो जानो आन्था बिदिनो मागो बैसागो फोराव नांगौ नालाय
औ आजिखालि नोंथां मायब्रायाबो
ओम।
मा होनदोमोन नोंथाङा? एसे खोनथाफिनदो दे।
जानो आन्थाखौ दब्लायनै दबायथामबाबो गायनानै लायो आरो माइब्राखौहाय रावबो गायालासिनो थाया जोंथिंजाय।
औ मोजां दे नोंथां।
औ आरो। मागो बैसागुफ्राव बायनानै जानांगौबा बिराद दाम जाहोयोना नोंथां माइब्राया।
औ नोंगौ जोबोद दाम जायो जोंथिंबो।
उम सेरसेयावनो आसि थाखा सथुर थाखा गाहाम जाहैयो नोंथां।
औ नोंगौ। बेनिखायनो जोंहाबो देग्लायो माइब्राखौ इसे बुरजायैनो गायनाय जाबाय आरो नोंथां।
औ।
लाब दं हिसाबै।
खस्थ' मावनाय हिसाबै मोनोबो आरो नोंथां गायनो हाबालाय। माइआबो जायो माइब्राबाबो।
औ जायो।
उम।
माइब्रायाबो अनेक रोखोमनि थायोना नोंथां?
औ थायो।
औ। नोंथांआ एसे खोन्थानो हागोन्नामा?
हागोन आं मोनथिनायाथ रन्जित माइब्रा मोनथियो ओमफ्राय आरो जोसा माइब्रा ना मा होनो
औ
आं बेखौल'सो मोनथियो नोंथां नोंथाङालाय माखौ माखौथो मोनथियो
आङो आंबो मोननैल' मोनथियो नोंथां बे जेनोबा मोननै माने जेनोबा मोनसे बे जोसा दावथु बायदिबो थायोना मोदोमग्रा
औ
बेबो एसे एखेयानो आरोना माइब्रा बायदि बेबो
औ
ओमफाय ओरैनोथख' जोंहा माइब्रा जोसा माइब्रा ओमफाय बे मोनसेया रन्जित माइब्रा बेखौ मोनथियो आरो आंबो
बिदिनो जोंथिंबो नोंथां हारसाफ्राबो बेलेग गायो आरो बिसनाबो
औ
माबा बेबो माइब्रा बायदियानो जायो नोंथां सख'आ ना मा होनो
अ नंगौ नामा
औ बिखौबो गायो।
अ।
माइब्रानिफ्राय साबसिन होनो आरो
अ बिदिखौथ' गायफेरनाय जायाखै नों
ओ ओरैजाय जोंनि बर'फ्रा बारा गायबाङा बिदि बायदिखौ। ओरै हारसाफ्रा बांसिन गायनाय जायो आरो।
अ माइ बिदांफ्रा माबायदि जायो नोंथां?
माइ बिदाङा बिदिनो बां बांद्रायबो जाया। एसे जखानियानो जायो आरो।
औ।
माबाफोर बावा माइफोरबायायदि जायो फिफाङाबो।
औ।
गोजौ गोजौ। गेस्रेम हानोलाय मोजां जायो आरो गिलिर
ओ।
उम नोंथां मोन्थिं
दानायावबो औ जोंथिंबो नोंथां देग्लायथ' गोबां रोखोमनि माइ गायदों होनदों मानसिफ्रा ओमफाय खिन्थु जोंहाथ' रनजितजों रनजितनि अनगायै बेलेग माइखौनो गायनाय जाया
ओ
ओमफ्राय माइब्रा एसे गायदों आरो देग्लाय। जों ओं जोंनिथिंजाय औ गुबुनफ्रा हले बाहु बालिबो गायदों नो नोंथां।
ए जोंथिं आरो बेबायदि माइखोनो खोनाफेराखै माथो नोंथां
हेल'
औ नोंथां।
गोदान ओंखारनायसो नामा होमबा बियो
औ बाहु बालि गायदों मासुरि माइ गायदों नोंथां ओमफाय
ओ
माबा रनजित गायदों सोरबा फरिमल गायदों
हो औ
बिदिनो सोरबा जोसा माइब्रा गायदों बेबायदि आरो नोंथां।
ओ जोंथिं बेबायदि गायैखाय मोन्थियाखै आरो
अ नंगौ नामा नोंथा?
दे होमबा नोंथां दोनथ' जासिगोनदां समाबो जाबाय माथो
औ दे होमबा नोंथां।
औ